खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौहाय ओ ना हमनायाव नांगौ जानाय आइजें आइला फोरखौ बेनि सायाव रायलायसै मिथिबाय नोंथां
औ दे नोंथां
औ बिदिब्ला आं जागायजेनोसै
दे जागायदो नोंथां
औ दा बर'फोरा ओ नाफोरखौथ' गोदोनिफ्रायनो हमनानै जाबोयो नङा होमबा नोंथां
औ
दा बेवहाय गोनां जानाय आइजें आयलाफोरा जाबाय ओ जोंहा दङ ओरै जेखाइ खबाइ खखा सेन बिदिनो खदाल गामला बालथिं जे
उम
ओमफाय बिदिनो सुलि
उम
ओमफ्राय आरो गोबां दंबावो आरोखि ओमफाय बेबायदिनो जोङो जेखाइखौ बर' आइजोफोरा ओ मा होनो ना गुरनायाव बाहायो खालि बर' आइजोफोराल' नङा बर' हौवाफोरखौबो जों ना गुरनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो
उम
बेबायदिनो खबाइखौबो जोङो मा होनो ना गुरनायाव एबा ना हमनायाव ना लानो थाखाय बाहायनाय जायो जोङो जेखाय खबाइखौहाय ओ औवानि बानायनाय जायो आरोखि बर'फोरा गासिबो न'आवहायनो औवाफोरखौथ' बिफां औवा बिफांफोरखौ न' न'आवनो गायनानै लाजोबखायो नालाय दा बेजोंनो ओ जेखाइ खबाइ सेन आरिफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गाव गावनि आखाइजोंनो। हौवाफोरा गोदोनिया बांसिन हेबोमोन। आथिखालाव बारा हेबनायखौ जों नुनो मोनला। ओम दा ओ बे जेखाइ खबाइखौहाय जों ना गुरनायाव बाहायो। बेनिफ्राय जोंहा दङ बिदिनो खखा खखाखौबो जोङो ना सानायाव बाहायो।
ओमफाय सेन सेनखौबो जोङो जेनेबा दुब्लिफोराव ओ मा होनो ना सानो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बेबादिनो जोङो जे जेखौबो। ना सारनायाव बाहायो। ओमफाय बेबादिनो सुलि सुलिखौ जोङो ओ खुसिया। ना खुसिया दङ ना बेखौ ना खुसिया सुनायाव बाहायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो ना खुसियाल' नङा जेनेबा दैसायाव दा‌ ना मोनाफोराव ओ ना बाम बायदिसिना सुनो थाखाय बेखौ जेनेबा ना गिदिर गिदिरखौ सुनो थाखाय जोङो सुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
आं
जे जेखौहाय जोङो दालाय ना सारनायाव बाहायो बेखौबो बेबायदिनो जोंहा दंबावो। मा होनो सेनखौथ' बुंखांबाय नामा होमबा नोंथां?
औ बुंखांबाय नोंथां
ओ बोरसि दं बोरसिखौहाय जोङो ओ ना लफायनायाव बाहायनाय जायो ओ ओमफ्राय बेबायदिनो बाथा दङ जोंहा बाथाखौबो ना सानायाव बाहायनाय जायो। ओ बेबायदिनो बाथाखौथ जोङो आथिखालाव बारा नुबांलिया नाथाय गोदोनि समाव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बथाया दुब्लि जायो फोराव बेबादिनो बिफां बाथा बिफां थायोना बेखौहाय दाननानै लाबोनानै बेखौ बिगुरखौ जिरनानै ओ ससे ससे हासनानैहाय बोरसियाव बै दुरुंजों लाइलन बा माबा दुरुंफोरजोंहाय बेखौ बोरसि खानानै बोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ। बेबायदिनो ना हमनायाव नांगौ जानाय आइजेंफोरा बेफोरनो बर' फोराथ गोदोनिफ्रायनो आरो ना हमनानै जाबोग्राखा
ओ बेनिफ्राय आं दहाय बुंनाय बायदि ओ गामला बाल्थिं बेफोरखौबो ना सारनायावहाय जेनेबा हाखर सारनाय सारोना आलि खोथेनानै। दै रानबा बेफोर सारनायावहाय बालथिंखौ नांगौ जायो आरो बालथिं गामला फोरखौहाय। दै दै सारनायाव जेरैबायादि मुस सारि मुसारिखौबो मुसारिजोंबो जोङो ना बोनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो दुब्लिफोराव जेरै जेब्ला ना सारो अब्ला नाया थांफायैनि दै गारनायावहाय जोङो बे मुसारिखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो
उम
औ ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदियै ना हमनायाव बाहायग्रा आइजें आइला
उम बिदिब्ला नोंथां आंबो माने ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै ना हमनायाथ जोंनि बर'फोरनि मोनसे हुदा बायदिखा जोंनि बर'फोराथ माने नाखौ माने हमनानैनो जाखायो आरो बेफोराव बाहायनाय आयजें आयला फोरा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहाय दङ जेखाइ खबाय सेन फासि जे मुसारि सुलि बोरसि बोरसि दान्दा खदाल बाथा गामला बालथिं बेफोरनो आरो आरोबाव गोबां दङ
औ नंगौ नोथां
जेखाय खबाइखौ जोङो बर'फोराहाय माने गावनि आखाइजोंनो गाव बानायो जेखाय खौबो गावनो हेबो खबायखौबो गावनो हेबो ओ खबाय खौ जोङो माने ना जेनेबा ना गुरनाय समाव जोङो ना लानायाव बाहायो आरो जेनेब्ला
औ
औ ना लायनाय समाव बहायबाफोर दैमाफ्राव ना लायनाय समावबो जोङो खबाइखौहाय बाहायो जेखाइ जेखाय खौ जोङो जेनेबा ना गुरनाय समावहाय जों बाहायो सेन सेनखौहाय जोङोहाय मा जेनेबा अबेबाहाय जेनेबा बबेबा जाम्फैफोरावहाय सानानै दोननाय समावहाय जोङो बे सेनखौहाय बाहायो आरो आरो दं आ ओजोंहाय फासि फासिखौहाय माब्लाबा मालाबा जोंनि दुब्लिफ्रावहाय दै फोराहाय गिदिर जायोब्ला मानि बे समावहाय नाफोरा फैयो नालाय बे समावहाय जोङोहाय दुब्लिफ्राव बे फासिफोरखौ सानानै दोनो आरो फासियाहाय मोननै रोखोमनि थायो माने मोनसेया एसे गुदुङा गुवार गुवार जायो मोनसेयाहाय एसे फिसा फिसा बिदिनो बेयहाय नम्बर थालायलायनाय जायो आरो औ औ आरो दङ जोंहाय जे दङ औ जे जेखौहाय बे जेनि गाहायावबो जोंहा गुलिबो थालाय लायो बेहा माने जेब्ला जे सारो अब्ला बे जेयाहाय मोजाङै गोदोलांनायनि थाखाय आरो जेब्ला जोंनिथिं माने दैया अखा हानानैहाय देरो अब्लाहाय नाफोरा फैयो ना बे समावहाय बांसिनैनो ओ जोंनि जायगाथिं जे सारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरोबाव दङ जोंहाहाय मुसारि मुसारिनि गेजेरजों जेब्ला जोंनि दैफोराहाय रानलाङो बे समावहाय मा मानसिफोराहाय
ओ हाग्रा बोनानै दोल बोनानैहाय ना हमनायखौ जोङो मुसारिजों नुनो मोनो आरो आरो दङ जोंहाहाय सुलि सुलिखौ जेनेबा जोङो खुसिया सुनाय जेनेबा दै गोथौ गोथौआवहाय खुसिया सुनाय ओ सुल बारलि बेफोरखौहाय सुनाय खामानियावहाय जोङो बे सुलिखौहाय बाहायो आरो सुलि माने सुग्रा बेफोरबायदि आरो आरो दङ जोंआहाय बोरसि दान्दा बोरसि दान्दाखौबो जोङो ना बोननाय समाव लफायनाय समावहाय बाहायनाय जायो बेवहाय मोनसे पेरासुट दुरुं खानानैहाय औ औवा जेनेबा औवा गोरलैखौहाय जों दानो जेनेबा औवाहाय फिसाखौ नायनानै जोङो दाननाय जायो आरो
औ औवानि दालायखौ नोंथां नङा होमबा
दालायबो होनजाला बेखौहाय माने
अ जोंनि जोंनि जोंनि जोंनि हरैजों औवा दालायजों दानो नालाय नोंथां
औ बिनि बिजौआवहाय जोङोहाय फेरासुट दुरुंखौ खानोसै आरो बिनि उनावहाय माने बोरसि नङाबा जोंनिहाय खायफा खायफा माने खानस्रि हाला सुनानैबो जोङो नाखौ बोननायखौ नुनो मोनो आरो आरो दङ जोंआहाय बाथा बाथाखौबो जोङो जोंनि दुब्लियावनो जोंहाय बाथा फि फां मोननाय जायो बे बाथा बिफांखौहाय बा इन्सिसो जोङो दानस'नानै लानानै बेवहाय माने पेरासुट दुरुंखौ खानाय जायो। आरो बे बोरसि बे बोरसिखौ खानाय जायो बे खानानैहाय खानस्रिखौ होनाय जायो खानसि नङाबा जोंहा बेरे नङाबा औवानि एम्फौफोरखौ बाहाय खा लागायनानै होनाय जायो आरो उनावहाय बेहाय जेनेबा जे जायगा बेहाय नांथाव थाव जायगायावहाय सानानै नेनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो
औ नोंथां
बेजोंहाय नाफोरखौ बोखांनाय जायो हमनाय जायो आरो दङ जोङोहाय गामला बाल्थिं बालथिं गेदेरजोंहाय जोङो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि जाम्फैफोरनि दैफोराहाय रानलांनानै थाङो फुख्रिफोरनि दैयाहाय बे समावहाय जोङो बे दैखौ सारनोब्ला सारनानै नाफोरखौ हमनो जोङो गामला बाल्थिंफोरखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बालथिंफोरावहाय जोङो जेनेबा दैयाव थाग्रा होनोबा खांख्राइ जेनेबा मान बाय लांग्रा जिनिसफोरखौ बांसिनैनो बेवहाय बाल थिंफ्रावहाय सोनानै ला दोननाय जायो आरो
औ नंगौ नों
औ आरो बेबायदिनो गोबां दङ बर'फोरा ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोरा बिदिजोंनो आंनावल' नङा बेखौ गोदो समनिफ्रायनो औ बाहायबोदों आरो जोंनि औ आरो दङ जोंहा सेनाबो थ' मोननै रोखोमनि दङ मोनसे गिदिर मोनसे फिसा बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा न'आव औवाजोंनो बानायो आरोबाव दङ जोंहा ख
नंगौ नोंथां
जोंथिबो सानाय जायो आरो माने माब्ला माब्लाबा माब्लाबा जाम्फैनि दैया देरनानै
औ नंगौ नोंथां आ मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेनेबा ओ मा नांगौ जानायफोरावहाय जेनेबा थेखा सुंनो थाखाय जोङो ना सारनानै ना गुरनानै फाननानै बेफोरखौबो ओ सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा ना हमनायाबो मोन से बर'फोर थावनो हायै आदब एबा बर'फोरा एंगारनो हाखाया गुबुन हारिफोरखौबो जों नुनो मोनो ना हमनायफोरखौ दा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो
खौनो होननांगोन जोङो बेखौहाय ना हमनाय आदबखौबो
औ बिदिब्ला नोंथां टाइमाबो जाना फैबाय जोंना बिदिब्ला बाहायनो दोनथ'लायसै नामा औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ